हेलौ, हेलौ खोनादोंना? औ।
औ नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। औ, नोंथाङा दा मा खालामदों?
औ आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ फुंनि ओंखाम जाबायना जाया नोंथां?
जाबाय आङो आलु एवनायजोंनो ओंखामखौ एसे जाना लाबाय।
औ औ। ओ नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय बर'फोरनि बागै उम आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। आबादा जाबाय जोंनि जोबोद गोनां थार जायैबाय। मानो होमबा जोंहा आबाद मावनानैसो जों गासैबो आबाद मावनानैसो सोलिखायो नङा होमबा नोंथां? ओ आबादजोंनो जोंहा जोंनि जानाय आदारखौ जों बुथुमना लायो। जेरै जों माइरं मोनो माइरंजों ओंखाम जायो। बिदिनो जोंहा आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जों दाल' आबाद मावनाय नङा, जों हा गोदो आबै आबौनिफ्रायनो जोंहा आबादखौ मावनाय मावनाय खान्थि दंखायो। आरो दाब सोलिबाय थाखायो जोंहा आ बाद मावनाया। आरो इयुनावबो सोलिबाय थागोनखौ जों मोनथि मोनखायो आरो ओ आबाद मावनायनि रोखोम होननानै बुङोब्ला जोंहा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइज्लि नांगौ बा जोलै नांगौ।
औ।
ओ जोलै नांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो आबादनि ओ माइ हानायखौ जोंहा मोजाङैनो इयुननि थाखाय आरो नांफिनगौ होननानै जोंहा बुथुमना लाना दिन बुथुना लाखायो। बा दोनखायो आरो सोरहाबा गैयाब्ला जोंहा नारसारियावबो बायनानै लाबोनो हायो आरो ओ बे बे जोलै जोंहा ओ जेब्ला दैज्लां बोथोर सफायगोन दाथ' दैज्लां नङा होमबा नोंथां? बे दैज्लां बोथोराव जोंहा बे जोलैखौ माइ गायनो थाखाय दैयाव सानथामसिम बस्थायाव सोनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै सानथामसिम जोंहा बेखौ सोमनानै दोननांगौ आरो जेब्ला बे ओम माइज्लि सोमनाय बा माइ सोमनाया जोलै सोमनाया ओ सानथाम जागोन अब्ला बेखौ बोखांनानै जोंहा बोरियाव लाबोगोन आरो ओ लाबोयोब्ला जोंहा बेखौ न' सिंङाव लामस्रोनानै ओ थालिर बिलाइ जों एसे खोबथेनानै गाजा अरनायखौ मोजाङै गाजा बेरनो थाखाय जोंहा थालिर बिलाइजों एसे गरम जानो थाखाय खोबना दोननाय जायो आरो साननैसिमहालागै। आरो बेनि उनाव जो‌ जोंहा ओ बे माइखौ फोनो थाखाय दुब्लिखौ जोंहा मोजाङै एवनानै लानांगोन। आरो नांगौबायदि दै दै सोनानै दोननांगौ
औ नोंथां
ओमफ्राय बे दै सोनानै हाखौ एसे गुरै खालामनानै जोंहा हालेवनानै खोथियाखौ बा माइज्लिखौ लांनानै एसे गुबुङै फोनाय जायो आरो हायाव। बिदिनो बे माइज्लिया फोखांनायनि उनाव जोंहा एसे जौबोबा बा मास मोनसे जायोब्ला जोंहा बेखौ ओ आरोबाव माइ गायनो थाखाय हाफोरखौ एवस्रांनानै आलिफोरखौ दानस्रांनानै आलि खोनानै दै सोनानै जोंहा हाखौ गुरै खालामनानै माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो। सो ओ बोरि हायाव एसे गेसेङै गायो एसे गोथौ हायाव एसे गेसेङै गायो आरो माइफोरखाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। ओ जेरै जित ओमफ्राय फुलफाख्रि, माइब्रा, जोसा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ थायो आरो।
औ
ओ नोंथांनिसि जेनबा आं सोंनो सानदों बे माइखौ गायखांनायनि उनाव माबाय दियै न'सिम लाबोगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ माइखौ बिदिनो उम गायनानै ओ फिथाइया ओंखारनानै मोनबाय मोनबा ओ हानाय जायो।
औ
हानानै बेखौ ओ न'सिम बिदिनो उ बाननानै एबा उ ओ निजि ओ थेलाफोराव बि बिदिनो गारिफोराव जि ला बोनो हायो दुब्लिफोरावबो बिदिनो नानाय नुनो मोनसै दानि जुगाव दुब्लिफोरावबो नायो न'फोराव लाबोनानै नाबाय बिदिनो मोसौजोंबो जायोे जोंबो नायो नानानै बेखौ ओ बाख्रिफोराव सोनानै दोनबाय बर' फोरनियावथ' बांसिनानो बा ख्रि नुनो मोनो।
औ नंगौ
नानानै बाख्रियाव सोना दोनो बेखौ गोबां सम बिदिनो ओ बोसोरै बोसोरै बेखौ दोननानै बिदिनो जाजायो जे बो गाज्रि जानो मोना बाख्रि होनना बुङोबाथ' बेफोर उम बेफोरा माइ गायनाय हिन्जावफोरनिल' बाख्रि गायनायाव अ माइ गायग्रा हिनजावफोरा माइखौ गायजेननो ओ सान सोनाब खनायाव दखरसे जायगा दोनो। माख्रि उम बाख्रि गायखुनायाथ' बर' हारियाव ओ आगोलनिफ्रायनो दंबोयो।
औ हाल जांख्रा बुंङो बेखौ
औ नंगौ नोंथां औ सुबुंफोरा जायफोरा बे दिनखालिनो मो न'खराव हरनि ओ-न'खरनि गाह हा हिनजाव दखरसे जायगा दोन- मा-थुमनायखौ माइ गायो। जुदि सान। सानबोर एबा मंगलबार समबार। एबा मंगलबाराव। जायोब्ला बे सानखालि। उम गय गायालासिनो। गुबुन सानाव मोजां बाराव। गायो नोंथां बिदिनो। ओ खनासे दोननानै माइ गाय बिदिनो खनासे दोननानै माइ नाय बुङो नोंथां। गसा लानायनि ओ-बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। गसा लानाय नेमखान्थिया जोंहा जों गोदोनिफ्रायनो दंखायो। ओ-जोंहा जेरै माइसा माइ। बा माइब्रा माइ। बे माइब्रा माइखौ जोंहा खोथियाबो फोनानै बेखौ फुयो नालाय। फुनायनि उनाव। बा बेखौ दब्लायसे बा दब्लायनै हायाव गायनाय जायो बाराबो गायसोआ बे माइब्रा माइखौ। मानो होनबा जोंहा बेखौ मागो। मागो फोरबोआव फिथा जानो थाखायल' बाहायनाय जायो नालाय। ओ- बे। माइखौ गसा लानायनि गसा लानायनि जोबोर गोनांथि। मानो होनबा जे बे गसा लानायनि फोर ओम खान्थिफोरा जाबाय जेरै ओ- बे माइब्रा माइखौ गायजेनन्नाय सानखालि जोंहा। आइजोफोरा दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्र नानै फालि गुफुर लानानै दख'ना गोमो गाननानै जोंहा ओ- साथि साला साथि आलारि बाथि सावनानै धुप-धुना बा बुद-प्रसाद होनानै गय जरा फाथै जरा लानानै जोंहा गिबि सानखालि। ओ- बे दब्लायाव ओ-बे दब्लायसे दब्लायनैल' गायो नालाय। बे सेथि दुब्लायाव जोंहा। आलारि बाथि सावनाय जायो आरो आलारि बाथै सावनायनि ओ एसे सिगाङाव जोंहा थुलुंसि बिफां बा। थास' बिफां गायनाय गायनानै आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो आलारि बाथि सावनो सावो आरो। बिदिनो बिनि बावनाय ओम बुद-प्रसाद थालिर बायदि फिथाइ- सामथाइफोरखौ जोंहा जाय बा माइ गायगोन बिसोरनो रानना होनाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा माइ गसा लानायनि नेमखा थिया दंबावो आरो।
औ नोंथां।
ओ जोंहा माइ गायनानै ओ माइ फिथाइजों माबादि मुलाम्फा मोनो बा बेनि मुलामफाजों मुलाम्फाजों जोङो माबादि। ओ सोलिनो हायो नोंथाङा एसे। फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। ओ बिदिनो। ओम माइ आबाद मावनाय माने ओ माने नखरावबो ओ बिदिनो ओ जानो ओम गुबुननिफ्राय जेबो बायनो गोनां गोनांथि गैया न'आव गायना ला बा।
औ नंगौ नों गौ।
दिनो न'आवबो ओ गायनानै ओ इदिनो। मोनजाबाय ओ न'खरखौ सोलिलांनो हाबाय ओ नांनायनि बिबांनि बारा। जानायखौ नोंथाङा ओ फाननानै बेजों रां आरजिनानै न'खरखौ सुंनो हाबाय। बिदिनो। गोबां हेफाजाब होयो बिदिनो आबाद मावबा। बर'फोरा आगोलनिसाय। ओ दासिमाव लासै बांसिनानो बिदि आबाद मावो। बिदिनो फालांगिबो खालामनो हायो ओ माइजों बिदिनो। फालांगि मावनानै। ओ जोबोर गो-जौगालांनो हायो न'खरा।
औ औ औ ओ
बर'फोरा ओ गोबां औ।
दासान्दि माइ महनसेयाव बा से म'नाव माइखौथ' जोंहा से मन नै मन बेबायदिसो ओ सानो नङा होमबा नों थां ओ बिदिनो। जोंहा उम दासान्दि माइ मन सेयाव बा से मनाव बेसेबां बेसेनाव फाननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ
औ।
दा बायदियाव औ सोलिगासिनो दोङो। ओ स्नि जि ओ स्निजौ रां।
औ नंगौ।
ओ मालाबा बिदिनो ओ दामफोराबो थिगै थाबाय थाया। बिदिनो ओ मबबा। दाइनजौबो जायो मबा स्निजौबो जायो बिदिनो।
उम ओ बिदिनो जोंहा बे स्निजौ रांजों जोंहा न'खर सालायनायाव एसे मोजाङैनो सोलिनो हायो नङा होनबा। नोंथां।
उम हायो।
ओ नोंथां जोंनि समा जाबाय
औ नोंथां समाबो जाहोलांबाय औ। नोंथां नोंथाङा आंनो बेसेन गोसा समखौ दसे खमाय होनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोर रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय था थाबाय नोंथां। दे होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै गोजोन्थों।